हेलौ
औ नों औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ आङो दा बे समाव मोन गोनांथार आयदा बर'फोरनि जेराव सावरायनो गोनां आयदाआ बे आयदानि सायाव सावरायलायनानैसो नोंथांखौ गोसोखांनानै ओ फन खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ने? औ।
औ दङ नोंथां।
हेल औ औ। औ औ दा जोंनि सरायनो गोनां आयदाखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होनि बेनो जाबाय बर'फोरनि दोरोडा़रि गेलेनाय खेला बर'फोरा मा मा खेलाखौ गेलेयोमोन बा मा मा खेला गेलेनानैओ जों उन्दै समखौ बारहोहरदोंमोन बा गिदिरफोराबो गेलेदों जों बेनि बागैबो मिथिनानै लानाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां माने बेफोरखौ मिथिना लानाया जोंनि थाखायबो ओमफ्रायबो माने मोजां नालाय नोंथाङा।
नंगौ नंगौ अब्ला आंनो बेखेवनानै होदनि जोंनि बर'फोरनि गेलेनाय
औ नोंथां।
ओ बर'फोरखौ जों नायनो थाङोब्ला गाहायैओ आबाद मावनाय दांनायजों लोगोसे मेथाइ खननाय मोसानायजों लोगोसे बेबायदिनो गेलेनाय बेलायावबो। जोबोद आखा फाखा आरो जेथिंबो आखा फाखा होननानै बुंनो हायो। मानो होनोबा बर'फोरनि गेजेरावबो गेलेनाय हुदायाबो सिगां समनिफ्रायनो मोननो हायो आरो जेरै जों माखासे गोजाम। समनि माखासे जारिमिनफोरखौ नायोबा नुनो मोनो। जोंनिनो माखासे दाउ ओ बर'फोरनि सल' जेरै दैमालु जोहोलाव बेनि सल' जों
औ नोंथां।
हायो रांगादाव देगादाव होननायखौ माने दैमा माने बे ओ सासे रांगादाव देगादावा बिराद माने खमलायनो गोरोंमोन आरोना। एसिया जोंनि बे ओनसोलावनो बा भारतनि गेजेरावनो मोनसे नामदांखामोन दा बिथांमोनखौ बे दैमालुआ उन्दै समावनो ओ बे राजानि रायजोआव थानानै बेयो बुलायनो सोलोङामोन आरो खमलायनो सोलोङाखैमोन थेवब्लाबो ओ
ओ नोंथां
औ दा बे सल'आव मोननो हादों बे रांगादाव देगादावाबो देगादावखौ राजानि सनमानखौ लाखिनो थाखाय बे दैमालुआ मा खालामदों। बैसोरजों खमलायदों आरोना बे खमलायनायाव बैसोर बोलोगोरामोन जायफोर खमलायग्रा रांगादाव देगादाव दं बिसोरखौ फेजेननानै। बिसिनि खर'आव गोबोरखि दाफबनानै हरनानै लाजि फोनांनानै थिनहरदों बेफोरबायदि जों सल'खौ मोननो हायो आरो। बे मोनसे जोंनि आखा फाखा मोनसे ओ जोंनि गेजेराव मोननो हानायखौ जों बुंनानै लानो हायो।
औ।
जोंहा जोंनि गामि ओनसोलावनो जों गेलेनाय खेलाफोरनि बागै आं नोंथांनि सिगां फोरमायगोन। दा जोङो हौवा गथ' बेलायाव लाग्रोदिनि हौवा गथ'फोराथ' उन्दै समाव जोबोद माने दुस्थ' नङा होमबा? बे बे खौ हिनजावफोरबो हौवाफोराबो दा बे खेलायानो जाहैबाय थाखुमालायनाय। खेला नोंथाङाबो जानांगौ बे खेलाखौ गेलेदोंना?
औ नोंथां उन्दै समाव बेफोरजों माने गेलेनानै औ।
दा जोंनि ओनसोलावबो जों उन्दै उन्दै समाव बा जोंनि सिगां नि माखासे आदामोन बेफोरबो बिसोरबो माने बे थाखोमालायनाय खेलाखौ गेलेहैदोंमोन आरो दा थाखोमालायनाय खेला गेलेनो थाखाय जोङो खमैबो साथाम बा सानैनि बारा मानसिनि गोनां जायो। सानैनिफ्राय जों जिनै जि इसेबांसिम जायो। इसेबांसिम लोगो फोर ज' जानो हायो दा बेखौ गेलेनाय जायोमोन आरो दा गाहायै जोङो ओ बेहाय माबायोमोन ओ सासे नागिरग्रा आरो बा माखासेया थाख माग्रा थायो।
खोमाग्रा औ नोंथां।
जोङो बेखौ हाग्रायावबो आरो न'नि माखासे खना खना जायगायावबो। गेलेनायखौ मोननो हायो हाग्रा एसे एसे एसे थानाय जाया दा बेखौबो मोननाय हायो आरो। थाखोमालायनाय गेलेलायनाय बिनिफ्राय जों। मोननो हाबावो जेरै हौवा गथ'फोरा बाथा गेलेनाय दा बाथा बाथा खेलेनाया मोनसे बर'फोरनि आंगो खेला जेराव बे गेलनाया आथिखालाव जों नुनो मोनदों ओ। बुहुमनि मादावबो गेलेजाबाय जेरै अलिम्पिक नोंथां। खोनाबाय जानांगौ अलिम्पिक दा बेफोर औ दा बेफोरबो आथिखालाव अलिम्पिकआव गेलेजानाय खेला जाबाय आरो। नङाब्ला जों उन्दै समाव बेफोर ओरैनो गामियावल' गेलेजानाय खेलामोन आरो दोरोङारि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बेवहाय जोङो माखासे साननाय ओ जायो। एरे दौरे बाति साहले बोरै बोरै मोनथाय आं माखासेखौ बावबाय नोंथाङा आंबो गेलेदोंमोन।
उम
बेफोरबायदि औ नोंथाङा मिथियो नामा बेफोर साननायखौ?
आंबो माने एसे बाराथ' गोसोआव गैला माने इसेखौ गोसो दंमोन आरो लासताव माने लासट बे ससेखौल'सो आंबो एसे माने गोसोआव दङसै माने सिगां फरायनायाव एसे मोनबोदोंमोन नालाय।
नंगौ नंगौ
औ माबायदि मोन बियो र'। लास्टाव माने पनसुल जुल बाथा बेफोरबायदि मोनसे होननाय दङमोन आरो नों थां बिनि सिगांनिखौ आंबो बावगारनानै थाबाय।
माने बेफोरनो मा आरोना नोंथां जोंनि बर'फोरनि माखासे आं ओरै मोनदों एरे दौरे थिलिया सावरि बेफोरबायदि मोनदोंमोन आरो आङो नोंथां।
अ माने नै बियो माने जोंनो जे लेखायाव मोनबोनाय बे बिदिनो माने एख' दुखु तिना सारा पनसुल जुल
भुल बाथा बेबायदिमोन आरो जोंनिया माने
औ
बेबायदि साननायमोन आरो माने ओखायनो
सोमदोनाबो बेयो ना बर'आवनोमोन
ओ बुजियाखै नोंथांनिखौ।
अ माने बे साननायखौथ' आं एसामिसनि एसामिस रावसो
औ औ औ माने ओ माने जोंनि बिजाबाथ' माने बर'नियानोमोन। खिन्थु बेयावहाय लिरनाय माखासे बै बाथ्राफोरा माने एसामिस यावनो लिरजानाय आरो माने बेखौ रावसोलायनाय सोलायनायाव एसे गोब्राब जादों जानो हानाय बेनिखाय औ बेबायदियै लिरनानै होदों जानो हागौ आरो जोंनि साननाय
नंगौ औ बे बेखौ गेलेयो दा बेहाय जोंहा मा लायो ओ सासे बुगोन ओमफ्राय माखासेफोरा बेनि जाय अप'नेन्ट बेसारो बे बाथा थांगोनखौ नेनानै थानायखौ जों मोनो आरो। मोनसे जों दां होनो गाहायै बे गन आखाइजों बुग्राखौ दांहोनो ओमफ्राय बे गुसुं
औ
दंफांनि दानस'नायखौनो बाथा होनोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे जाबाय बेनि उनाव जों मोननो हायो ओ हिनजावसा गथ'फोर गेलेनाय जेरै आसक आसौ बिसौ।
औ नोंथां।
औ दा आसौ बेसौ गोमबोरै बेसौ। साल मावादां मावादां बेफोरबायदि माखासे जों सल' बायदि देंखो बोनानै साननाय जायोमोन आरो आखाइयाव सौनानै मोनसे मोनसे सौनानै होनाय जायोमोन आरो नोंथां।
ओं औ नोंथां।
औ दा बिब्दिनो
जि जायगायाव जोबो ना नोंथां औ
ओमफ्राय बे ओमफ्राय मोनबावो।
बेखौ आखाइखौ एसे लाखुमानाय दङमोन ना नोंथां?
औ नंगौ ओमफ्राय जों मोनबावो आखाइजों आखाइ ओ खेबनानै आखाइनि बिखुं खेबनानै आदि दिखा बलंगा थाम्फै दंगोना होननानै बेफोरबायदि साननानै खननानै गेलेनायखौबो मोननो हायो नोंथां बर'फोरनियाव।
उम
दा बेयो नोंथाङा मिथिगौ नामा बे सल'खौ ओरैनोथ' हिनजावफोर गथ'फोरखौ बांसिन गेलेनो खौ जों मोननो हायोमोन।
आ ओ आंबो एसेबां मानि गोसोआव थानाय जायासै नोंथां मानि गेलेनायाथ' गेलेदोंमोन बेनिफ्राय माने बेफोरनि फारसे बारा माने जोंनोबो सिगाङाव फोरमायग्रा गैयामोन नालाय बेफोरनि बागै
मोनबाय आरो थानायनो
औ बावनायखौ माने एसे औ।
ओमफ्राय जों बेनि
दा आरो बेनि अनगायै औ।
औ। गर गरखौ नोंथाङा गेलेनो मोन्दोंना मोनाखै अन्थाइ
मोनदोंमोन नोंथां उन्दै समाव फोरजों गेलेबोनायखौ जोंबो मोनदोंमोन।
नंगौ दा बेबो मोनसे बर'फोरनि गेलेनाय आरोना। औ दे।
बिनियाथ' बेलेग बेलेग दङ नङा होनबा नोंथां बिनिया माखासे माखासेया मोनबा अन्थाइजों गेलेनाय जायो आरो माखासेखौ जरा जरा साननानै जरासे जरानि साननाय बेबायदि बे गेलेनाय जायो आरो।
नंगौ दा नोंथाङा। बे अ गर गेलेनायनि माखासे ओ जों ओ मा ना मुंफोर दं नङा होमबा नोंथां। बे मुंफोरखौ मिथियो नामा?
बिनि मुंफोरखौथ' औ।
थाइसे थाइनै बिदि थाइथाम खबजा बिदि होनलायोमोन ना नोंथां?
औ आंबो माने नोंथां बारा औ बारा एसेबां माने गोसोआव गैजोबा माने बेखौ
न' दिप
साप्लाय औ औ। मानि लास्टाव दालां इफोरबायदि थायोमोन आरो। बेफोरबायदि
औ। दा जों बेबायदिनो गोबां मोनो आरो बेनिफ्राय हाखर खिखर मोनो जों बेनिफ्राय जों माबा
बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? हाखर खिखरखौ माबायदि गेलेनाय जायोमोन।
हो मा होनदों नोंथा।
खिखर आरो बै हाखरखौ माबायदि गेलेनाय जायोमोन एसे
हाखर खिखरा हाखर जावनानै हाखर फिसा फिसा जावनाय जायो दा बेहाय अन्थाइ बा फिथाइफोर लानाय जायो जिखुनु गय फिथाइ फिसा फिसा सिरिनाय बा अन्थाइ मिस्थां फिथाइ
जायफोर औ नोंथां।
बेबायदिखौनो माने लानाय जायोमोन आरोना नोंथां माने बेहाय मोनसे लिमिटेड गरबा गरबा होयोमोन नामा मोनसे हाखराव आं बेखौ बारा गोसोआव बिनिफ्राय माने बुरखांबाय होलांबाय रानबाय बुरखांबाय होलांबाय। जेराव जोबदों बेनिखौ खनबाय ना नोंथां? बिदिमोन ना बिनिया।
ओं औ नोंथां।
बेबायदिनो हाखर खिखरखौबो गेलेनाय मोनो। गिला गेलेनाय मोनो आरो। बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो गोबांनो बै आथिंजों अन्थ्राइ जोथोरनाय खथा खथा खालामनाय गेलेनाय बेखौ सिगोद गोद होनोमोन नामा?
औ औ।
बेफोरबायदिबो जों गेलेनायखौ मोनो। हायो आरोना नोंथां औ। अब्ला नोंथां नै जोंहा माब्लाबानो समा ओ जानानै फैबाय नङा होमबा?
आं नोंथां।
औ बेबायदिनो जों ओ सम मोनोब्ला मोजाङै सावरायबावगोन।
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनो दोरोङारि बर'फोरनि गेलेनायनि थाखाय फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ औ थारैनो अब्ला नोंथां बे समाव लाखिथ'नि
औ नोंथां